औ नोंथां
औ खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां।
औ ओ गिबियावनो सानजौफुथिरनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
नोंथांनिसिमबो आंनो गाहाम हामलायानायखौ जासिननायनि थाखाय नोंथांनिसिमबो फिन जासिफिननाय थाबाय
नोंथाङा ओ दायो ओरैनो दंथ'योना
औ दंथ'यो नोंथां
नोंथाङा ओरैनो दङब्ला दान्दिसे सम आंजों मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
अ बिदिबा जोंना आयदायानो जाहैबाय जोंना ओ जुनार फिसिनाय बा जिब जुनार फि फिसियोब्ला जोंहा मा मुलाम्फा जायो आरो मा खहा जायो बेनि बागै ओ एसे रायज्लायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ ओ गिबियावनो आं ओ जुनार फिसिनायनि बागै फंनैसो फोरमायनानै होग्रोनोसै नोंथां
औ दे नोंथां
औ ओ जोंना जुनाद फिसिनाय होनोब्ला जोंना ओ गावजों लोगोसे माबा मोनसे जिब ओ जिब जुनारफोरखौ फिसिफायोब्ला माने जोंहा ओ गोबां मुलाम्फासो मोनो माने ओ जोंना जेरै जों ओ माखासे अमायानो होन, सैमायानो होन, दाउआनो होन बेबायदिनो बोरमायानो होन मोसौआनो होन बेफोरबायदि माने गोबां जुनारफोरखौ माने फिसियोब्ला जोंहा बैफोरखौ ओ जे बैफोरो ओ फिसा एरनानै बा ओ जोलैे फेहे जोलै होदेरनानै बै जोलै होदेरनानै जों बैखौ फानोब्ला जोङो गोबां रां मोननो हायो आरो बैफोर रांजों जोङो रांखान्थियारि मदद मोननो हायो बेनि थाखायनो माने जुनाद फिसियोब्ला जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो। आरो जोंना नाथाय ओ खायसे बिथिङाव नायनो थाङोब्ला माखासे जुनादफोरखौ फिसियोब्ला जोंहा खहाबो जायो जेरै सैमा होन माखासे सैमाफ्रा ओ फिसिनायनि थाखाय मोजां माखासे सैमाफ्रा फिसिनायनि थाखाय मोजां नङा। माखासे सैमाफोरना ओ माने बेसेन गैया बिनि थाखायनो जों माखासे जुनारफोरखौ फिसियोब्ला माने जोंना बेसेन गैयालासेनो माने ओरैनो फिगारनाय जायो आरो
उम
बेनिखायनो जों माने जायफोर बे जुनारफोरा फिसियोब्ला रां होनो हायो आरो जायफोर जुनारफोरखौ फियोब्ला जों मुलाम्फा मोननो हायो बैफ फोरबायदि जुनादफोरखौसो जोङो फिसिनाया मोजां जेरै जोङो जेसेबां बिबांनि अमा फिसिनो हागोन एसेबांनो माने जोंहा गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन। अमाया जे ओ देरनानै आरो बियो फिसा होनानै बैफोर फिसाफोरखौबो फाननो हायो। लोगोसे जेरै बोरमायानो होन बोरमायाबो जोंना देरबोनानै बोरमा बिमाखौ फाननायजों लोग माखासे बोरमानि फिसाफोर थाङोब्ला फिसाफोरखौबो आरो देरहोनानै आरो फिसा जाहोनानै गोबां बुरजा बोरमा फेहेरनानै माने बोरमानि फालांगिबो खालामनो हायो लोगोसे बे बोरमाखौ फाननानै गोबां रांखान्थियारि हेफाजाबबो लानो हायो। थिग बेबायदिनो बेलेग रोखोमनि जेरै नायानो होन हांसोआनो होन दाउआनो होन बेफोरबायदि माने गोबां जोङो जेसेबां माने जुनाद फिसिगोन एसेबां माने बिसोरो फिसा एरहोनो हायोब्ला बा देरहोनो हायोब्ला जोंहा बैसोरनिफ्राय जोङो फाननानै गोबां रां आरजिनो हागोन आरो जोंना माखासेफोरखौ जोङो सोरबा आलासि दुमसि फैयोब्ला सोरबा अबेनिबा न'नि मान सिफोर फैयोबा जों बुथारनानै बा जोङो आलासिखौबो सिबिनो हागोन बेजों लोगोसे न'आव मालाबा समावहाय जोंना जानो लुबैयो ब्ला जोंना जाब्रबनो लुबैयोब्ला बेफोर दाउ अमा बेफोरखौ बोरमाफोरखौ बुथारदेरनानै जोङो मा जानोबो हागोन आरो जोंहा माखासे बैफोरखौहाय माने ओ आलासिफोरखौ बुजायनानै जोंहा ओ सनमानबो मोनगोन आरो।
अ हेल' खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां नंगौ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों। नोंथां आ मोजांखौनो बुंलांदों जेनेबा जोङो जिब जुनार फिसिनाय आरो बेनि मुलाम्फा आरो खहानि सायावहाय नंगौ जोंहा खायफा खायफा जोङो जिब जुनारखौ फिसियोबा जों
दा जोंनि खहाबो होननानै बुंनांगोन। खायफा खायफा सैमाया जोंनि थाखाय गोबां खामानि होयो जेरैहाय जोंनि न'खराव बारि बेवहाय बबेबा जुनारफोर हाबफैयोब्ला बेफोरखौ सैमाया सोंनानै जेनेबा बा होखारहरो आरो बेफोरबायदिनो सैमयाहाय मोनानि समावहाय जे-जेनेबा सिखाव दाखारफोर फैयोबा सोङो। सोंनानै जोंखौ आरो हेफाजाब होयो आरो। आरो बेबायदिनो सैमानि सैमानि मोनसे खहा होनोब्ला सिमिया अबेबा अबेबा समाव फाग्ला जायो बे फाग्ला जानाय समावहाय मानसिफोरा अरजायोब्ला मानसियाहाय गोबां खहा जायो आरो। मानोना सैमाया जेब्ला अरो अब्लाहाय मानसियाबो सैमाफोरबायदिनो फाग्लि फाग्ला जानायनि मोनसे लामायाव थाहैयो। आरो जिउबो नागारनांगौ जायो खायफा खायफा सुबुङा सैमा अरजानायनि थाखाय। आरोबाव दङ जोंहाहाय जेनेबा जोंनि न'आव फिसिग्रा हिसाबै दङ जोंहाय अमा। अमाखौ फिसिनानैबो गोबां सुबुंफोरा न'खर खुङो। बर'नि बांसिन न'खरफ्राव' जों अमाखौथ' जों फिसिखायो अमाखौ जों फिसिनानै आरो रांबो मोननो हायो। आरो बेखौहाय जोंनि बर'नि गोथाव मोनसे जाग्राखौनो बुंनांगोन अमा बेदरखौहाय। अमा बेदरखौनो बांसिन बर' सुबुंफोरा मोजां मोनो आरो बेबायदिनो दङ जोंाहाय मोसौ मोसौखौबो जोङो गोबां सुबुंफोरानो जोंनि बर' न'खरफ्रावथ' फिसिखायो मोसौ फिसिनानैबो आथिखालाव गोबां सुबुंफोरा न'खर खुंगासिनो दङ। मोसौनिफ्राय जोङो गोबां मुलाम्फाखौनो मोननो हायो होननानै जों बुंनांगोन। मानोना जोङो मोसौनि खिनिफ्रायबो जोङो गोबां हासार मोनो बे हासारफोर खौ जोङो आबाद फोथाराव होनानै आबादफोराहाय मोजां जायो मानोना बायहेरानि इउरिया हासार होयोब्ला जोंनि आबाद हाया नस्थ' जायो। आरोबाव जोङो बेफोरनि मोसौ आरो मैसोफोरनि बिखौ होयोब्ला जोंनियाहाय आबाद फोथारा नस्थ' जानानै थाङा। आरो बेफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहानि थाखाय मोजां। आरो बावहाय जोङो फारसेथिं मोसौनिफ्रायहाय गाइखेर मोनो गाइखेर फाननानैबो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो आरो गाइखेर लोंनानैबो जोंनि देहायावहाय जोङो गोबां सक्ति मोननो हायो। आरो बेबायदिनो जोङोहाय मोसौ हालुवाजों जोङोहाय हाल एवनानैहाय जोंनि माइफोर जेनेबा बेसर सिबिं बेफोरखौहाय जोङो गायनाय जायो आरो बेफोरबायदिनो जोंनि आबाद मावनाय समाव जोङो मोसौ हालुवाजोंनो हाल एवनाय जायो बेनिखायनो जोङो मोसौनि फारसे जोङो मुलाम्फा गोनांखौनो जोङो बुंनांगोन आरोबाव दङ जोंाहाय बेबायदिनो दाउ दाउखौबो फिसिनानैबो आथिखालावहाय गोबां जेनेबा बर' न'खरफोरा थांनानै दं आरो गोबां रांबो आरजिनो हायो। आथिखालावथ' गोबां दाउनि फार्म बानायनायखौबो जोङो नुनो मोनसै। बेबायदि दाउनि फार्म बानायनायावहाय जेनेबा न'नि खाथि खालायाव बानायोब्ला बिनिफ्राय गोबां मोनामनाय गेस सोमजियो बेनिफ्राय गोबां बेराम जाथावनाखौ आं नुहुरो आरो बेनिखायनो जोङो जेनेबा दाउफोरनि फार्मफोर बानायोब्ला न'नि एसे जानगाराव बानायनांगौ जायो। आरो मोनसे मुलाम्फााव माने दाउ फारमनिफ्राय माने दाउनि खियाबो जोंनियावहाय मोनसे हासार हिसाबैबो जों बाहाय जायो।
औ।
आरोबावहाय दङ जोंहा बेफोरबायदिनो
जोंना बोरमाखौबो फार्म बानायनानै बेबायदिनो माने सोलिलांनो हायो आरो। बोरमानिफ्रायबो जोंना औ बोरमाखौ माने ओ फिसा जाहोनानैबो माने ओ गोबां माने रांखान्थि ओ हेफाजाब लानो हायो। आरो जोंना नोंथां बुंदों दाउ फार्म बानायनाय औ दाउ फार्म बानायनानैबो जोंना गोबां मानसि मानसिफोरा माने दायो न'खर सालायगासिनो दङ बोरमा फार्म बानायनानैबो माने न'खर सोलिगासिनो दङ। सोरबा सोरबा मोसौ माने दानि जुगाव मोसौआ एसे खमायलांनो हमबाय थेव बाब माने मोसौ ने ओ मोसौखौ माने दानि जुगाव माने गाइखेर गाइखेरनि थाखाय बांसिन फिसिनाय जायो। मैसोखौबो गोबां जायगाफोरावनो फिसिनाय जायो दानि जुगाव माने ओ हाग्रानिफ्राय मोननाय जुनादफोरखौ माखासे जेरै मैदेरानो होन ग फायानो होन बायदि रोखोमनि ओ जिब जुनारफोरखौ माने फिसिनायखौ जों नुनो मोनसै बैफोरखौ फि फिसियोब्ला जेरै मैदेरफोरखौ फिसियोब्ला जोङो माखासे ओ माखासे ज माबाफोर बोनाय दंफांफोर थिखोनाय माबा मोनसे बोनाय। खुन्दा बोनाय बेफोरबायदि बोनायफोरावबो जों माने हेफाजाब लानो हायो आरो जों मैदेरखौ फि फिसियोब्ला मैदेरजोंनो गोबां बोनो हायै गिदिर गिदिर जेरै अन्थाइफोर। बा दंफांफोर बेफोरबायदि ओ माबाफोरखौहाय जोङो माने ओ बोनानै बा दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम लांनो हायो। आरो जोंना बिदिनो गराइ गराइजोंनो जोंना गोदो बांसिन गराइ गारि बानायनानै दाबसेनिफ्रायै गुबुन दाबसे जायगासिम माने ओ सामानफोरखौ लांनो गोनां जायोब्ला गराइ बा मोसौ गारि बैफोरनि हेफाजाबैनो लाङोमोन बेनिखायनो माने ओ आ आथिखालाव न'आव फिसिजाग्रा जुनारजों लोगोसे हाग्रायाव फिसिजाग्रा जुनारफोरखौबो माने फिसिनायखौ जों नुनो मोनसै गोदोथ' बांसिन न'आव फिसि जानायजों लोगोसे हाग्रायाव फिसिजाग्रा हाग्रायाव थाग्रा म जुनादफोरखौबो फिसियोमोन माने
नंगौ नोंथाङा थारखौनो बुंदों आथिखालाव मानि गराय खौबो जोङो फिनाय नुनो मोनबाय मानोना गरायजोंबोहाय जोङो हालेवनायखौहाय जोङो नुनो मोनो। आरोबाव दङ जोंहाहाय न'आव फिसिग्रा जुनार हिसाबै मावाउजि। आथिखालाव मानि मावजिखौबोथ' जों फिखायो न'आव थानाय एन्जरफोरखौ हमनो थाखाय। आरोबाव जोङोहाय मा
सेसा सेसाखौबो आथिखालावहाय गोबां फिसिनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो सेसाखौबो। बेबायदिनो रां खामायनो थाखाय खायफा खायफा सुबुंफोरा फिनानै दोननाय जायो आरो खायफा खायफा खफायबा ओरैनो समायनायनि थाखाय न'खौ समायना नुहोनायनि थाखाय फिनाय जायो आरो। सेसानि बेदरखौबो जोङो जानाय जायो आरो।
फैसानि बेाब फाननानैबो औ आरोबाव जोंहा मोनसे दा फिनायखौ नुनो मोनबाय जेनेबा एम्बु एम्बुफोरखौबो आथिखाल लाव मा फिसिनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो बेफोर एबो फाननानैबो गोबां रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो एम्बुखौथ' जोंनि बर' नखराहाय जाखायोआनो।
औ।
बिदिब्ला नोंथां जोंनियाहाय समाबो जानानै फैबाय। दिनैनि रायज्लायनायखौ एसेयावनो दोनथ'सै नामा?
औ जागोन दे नोंथां नोंथांजों माने जुनाद फिसिनायनि बागै रायजलायनानै नोंथांनिफ्रायबो माखासे जुनाद फिसिनायनि बागै गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय दे नोंथां।
नोंथसिमबो नोंथांजों रायज्लायफानो मो